हेलौ नोंथां हेलौ
औ
औ नोंथाङा ओ‌ सम दङब्ला आंनो आंजों दसे सम रायज्लायनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां
औ ओ नोंथांनियाव आङो मोननैसो आयदानि बागै नों नोंथांनियाव सोंनो नागिरदोंमोन नोंथां।
औ औ सोंनो हागोन नोंथां।
बिदिनो ओ‌ बर' बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो दाउ अमा फि थिबुनाय बर' आइजोफोरा जोबोर आखा फाखा नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
आगोलनिफ्रायनो आरो दासिमावलासै मारै ओ बोरै बर'फोरा दाउ अमा फि नानै जौगाखांबोदों नोंथाङा एसे मा बोरै मुलाम फाजा बुदुं एसे फोरमायनो हागोन ना
औ औ औ हागोन नोंथां औ ओ जों बर'फोर होननानै बुङोब्लाथ' मिथिखायोन नङा होमबा नोंथां औ जोंनि गोबां बर' उम
आइजोफोरानो दाउ अमना फिनानै बा हि दानानै बायदिसिना न'खरावनो माबानै से एबा एम्फौ फिनानै बेफोरबायदि बायदिसिना खामानि मावनायाव आव जोबोर आखा फाखा जोंनि बर' आइजोफोरखौ मेंनाय गैया होननानैबो बुंजायो मेंनाय गैया मोननो गोदो बर' आइजोफोरा जेरावबो आखा खामोन जेरै गायनाय फुनाय दाउ अमा फिनाय बेफोरबायदि हि दानाय बा आ आ एम्फौ फिसिनाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
उम बेफोरबायदिनो बर'फोरा गावबा गावनि नांगौखौ गावबा गावनो दिहुनना लायोमोन होननानै हुम जों मिथिबोथदों गोदोनि बर'
आइजो आइजोफ्रा जोंनि आइजोफ्रा गावबा गावनो न'आव नांगौ बायदियै दाउ बा ओ गाव ओ गावबा गावनो बेफोरबायदि बायदिसिना माखासे फालो फालो दाउ अमा बेफोरबायदि बायदिसिना फिसिनानै
औ
गावनि नांगौ खरसाखौ गावबा गावनो दिहुननानै लायो मोनो होननानै जोंओ मोनथिबोदों औ। बेफोरबायदि मा होनना बुङो बेफोर। बायदिसिना आ। ओ ओ। बायबाय बेफोरबायदि गलाद गद्रा बेफोरबायदि बानायनानै। ओ बेफोराव फिसिनानै फालो फालो फिसिनानै फाननानै। बेफोरनिफ्राय गोबां रां आरजिनो। मानो होन। नानै जों मिथिगौ मानसिखौ। आरो लोगोसे। बे खामानिखौ। बा आइजोआनो जा बा आबाद होनायानो जा बे। बा मेंनाय बेरबादि बेफोरबायदि गैयामोन औ।
हेल' नोंथां हेल' नोंथां।
औै बेबादि गैयामोन आ।
मा होनो नेटनि एसे प्रब्लेम जादों नामा नोंथां नेट नांनाय जायगायाव नोंथाङा थांनानै एसे।
औ जोंओ नुनो मोनबोदों। नुनो मोनबोदों माने जोङो जोंनि आबै आबौमोननि जोंङो आबै आबौमोननि जों खुगानिफ्राय दा जोंओ खोनाबोदों। बेसोरो ए ह खोनादो नुदों औ। ओ हौवासाफोरानो आगोलाव बारा फरायबाङामोन नालाय आरो हिनजावसाफोरा। माबोरै फरायनाय नङा होमबा नोंथां। हिनजावसाफोरनि सोलोंथाइ लानाया आगोल ओ बाराद्राय बेफोरदि फिसिला। ओ। बेफोर दाउ अमाखौ नायो बा अमाखौ आदार होयो।